ओं। खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ' होव होव नोंथां औ।
ओ नोंथाङा फ्रि दं दा?
आंथ' नोंथां नै दासो आङो ओंखाम जाखांना जिरायनानै दं आं। आङो जेबो मावथ'नाय जायाखै औ फ्रियानो आं।
आं माने एसे माने बेरायनायनि सायावसो रालायनो नंदोंमोन।
बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां उम रालायजाग जागोन नोंथां।
आं माने हैय अरुणाचलखै माने बेरायनो बिराद जोबोद मोजां मोनो। खिन्थु माने दा लोगोफोरबो गैया बेरायनोबो एसे माने उसुबिदा जायो आरो।
होव होव। ओरैनो नोंथाङा मा जायगायाव बेरायखो अरुणाचलखै बेराय बहुदआनो बेरायबायबे नोंथाङा दाथ' अरुणाचलावनो मोनबेसे जायगा बेरायखो जों जेनेबा
आं आं माने खाथि खाला इटानगरावल' बेरायहैफेरदों।
अ नोंथां अ बिदिसो होमबा।
ओ।
औ आ हा। आंबो गोबाङानो बेरायबाय नोंथां ओम दायो। बेरायनो बुंब्ला जोङो
बिदिनो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि जों बेराय जायो जोङो ट्रेनजोंबो बेरायहैजायो बासजोंबो यो गावनि पार्सनेल बा बिदिनो गारि बाइक थायोब्ला जों बेफोरजोंबो थांनो हायो बेरायहैनो खाथि खालायाव ओरैनो दाथ' बुङोब्ला नोंथाङा इटानगरल' बेरायदोंबालाय
होम
बिदिनो इटानगराव माब्रै नोंथां ओ गरमथार जायो ना ट्रेफिक जायोना जायगाफोरालाय माबोरै एसे फोरमायथिनो हागोन मा ओरैनो
माने इ थारमाने इसे माने मोजाङानो जायगाया खिन्थु एसे माबा जायो आरो ट्रेफिकफोर जायो एसे माने एसे पलिउसन
औ औ
दंफां लाइफां दं हाजो
औ औ औ अ' हाजोजों बेंफबजोबनाय खोमा ना? सोरगिदिं दैसा दैमा
ओ
बा हाजो गोजौ गोजौआसो दं आ बे इटानगर टाउनाथ' आं बिदि खोनानाय बायदि मोनदों नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
औ नोंथां माबाफोर सोंनो नागिरदों नामा ना नोंथाङा आंनाव?
नोंथाङा अबे अबे जायगायाव बेरायगोन?
अ नोंथां आ आंथ' बेरायनाया नोंथां आ एसे
गोबां जायगायावनो बेरायबायमोन आङो आ गोजान गोजानाव बेरायाखै बारु आ बिदिनो आं खाथि खालानि जायगायाव गोबाङानो बेरायबायमोन बेलेग ओ बुङोब्ला खाथि खाला बुङोब्ला आङो नर्ट इस्ट होनसै नर्ट इस्ट जोंनि नर्थ इस्टवथ' गोबां रोखोम रोखोमनि स्टेट थायोना आलदा आलदा आलदा आ नर्थ इस्टखौ जोङो ओ सेभेन सिस्टारसबो होननानै मिथिनो मोनो बा बिदि सेभेन सिस्टार होनबानो जोंखौ मिथिखायो। जों नर्थ इस्टनिफ्राय होननानै बे फुरा दुनिया सिनायथि मोननाय न'आरो सेभेन सिस्टार्स बुंनाय नामाहाय दा बे सेभेन सिस्टार्सखौ जोङो माबाबा होनो ओ एन्ट्रि एन्ट्रि लामा बा गेटवेबो होनो जोङो ओ इण्डियानिहाय गेटवे होनो जोङो। आ सेभेन सिस्टार्सखौ सिस्टारस मानेथ' जाहैबाय बे नर्थ इस्ट होननायानो दा आङो नर्थ इस्टआवनो गोबां जायगायाव बेरायदों नोंथां
औ
नर्थ इस्टनि अनगायैबो मोजां मोजां जायगा दं बेरायोबा जोंनि इण्डियायावबो नाथाय बिदिनो गोजानथार जायो बारा फैसा थाखाबो थाया फैसा थाखानि आंखालबो जायो ओ दायो फरायफुनाय समबो नों
उम औ
बिदि बारा समबो मोनलाय लाङा माथो फरायनायाव बेस्थ' थानांगौ।
उम उम
दा नोंथाङाबाथ' फरायफुनाय खोमा बा ग्रेजुवेटफोरानो जाबाय खोमा नोंथाङा! आंबो दाख्लै बावैसो ग्रेजुवेट जानाय। बारा टाइम मोनलाय लाङा ओ नोंथाङा सोंदोंमोन ना अबे बबे जायगायाव बेरायखो आं दा बिनि उत्तरखौहाय होनोसै गुसुंङैबाबो
औ
उम आङोथ' बेरायनायाहाय नोंथाङा जे होनदोंमोन अरुणाचल प्रदेश आं आंबो बेयाव बेरायबाय गोबां जायगायानो
औ
ओमफ्रायो ओरैबो थांबाय आङो ओरैबो बेरायहैबाय ओ गुवाहाटि बारलांनानै शिलं मोनो शिलंआव बे रायहैबाय
औ
बेहाय ओमफायो ओ मा जायगा दंबावोमोन उम जेनेबा ओरै ओ बमदिलाबो दं टावांबो दं जिर'बो दं मेसुखाबो दं बेफोर रोखोम रोखोम बाय दि जायगानियाव आङो बेरायहैखांबाय ओ अरुणचल बुङो आसाम बुङो
ओमफ्रायहाय आङो मोननैसो जायगाबो बेरायबावदोंमोन आंनाव बारा गोसोआव फैयासै नोंथां।
औ
दायो आङो बेखौनो फोरमायग्रोबाय
आङो दा नोंथांनाव माबा मोनसे ओ फिसा सोंलु खालामसै खोमा आ
दे जागोन
नोंथाङाहाय उम दायो फरायफुनाय सम ना फरायखांबाय बा साख्रि नागिरगासिनो दं नामा
आं माने आं माने थांनाय बावैसो माने ओइस एस एल सि पास खालामदों माने
अ बिदिब्ला नोंथाङा फरायफुनाय साथ्र' आरो ना औ औ फरायसा आरोना बुङोबा औ दायो दायोथ' नोंथां मा होनदों नोंथां
दा माने गरम बन्दनि थाखाय माने न'आव एसे जिरायनानै दं आरो
औ औ औ अ औ अब्लालाइ नोंथाङा अब्लालाय बेलेग जायगायावसो फरायो खोमा ना नोंथां?
औ एसे न'नि गोजानानो
औ औ अब्लाथ' नोंथाङा बे जायगायावबो गोबाङानो बेरायबाय खोमा अबाव फरायो बेयाव
आं माने आं अबाव फरायदों बे जायगायाव माने बेरायनो समखौनो मोनथ'आखै माने
अ औ औ नोंथाङा माने फरायनायाव बेस्थ' थायो आरोना नोंथां आं मिथिनाय बादिबा?
औ एसे।
औ औ दा नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानबावदों नामा गुसुङैब्लाबो?
ओ। नों नोंथाङा एसे ग्रेजुवेटफोर खालामनाय नामा?
आंथ' नोंथां आं दाख्लै बावयैसो ग्रेजुवेट जानाय। दायो आङो साख्रि नागिरगासिनो दं बा आङो बिदिनो ओ हाइ लेभेलनि बा बिदिनो फिसा फिसौखौथ' आङो नाजाथ'वाखै ओं इदिनो ओ रोखोम रोखोमनि फरिखा आनजाद थायो बे फरिखा आनजादनि थाखाय आङो एसे प्रिपेयार मा मा होनो ओ माने आं जुजिगासिनो दं।
औ।
एक्जामखौ क्लियार खालामनो। दायो एक्जामाबो बोसोरसेयाव खेनसेल जायो। ओंखायनो समाबो थांग'लांगासिनो दं दा आङो नाजाबाय दं आरो मोनसे एक्जामखौनो।
दाथ' नोंथाङा अरुणाचल बेरायदों होनदोंमोन। दा अरुणाचलाव मा मा नुनो मोनखो ओरैनो नोंथाङा इटानगराव?
आंथ' नुफेरि सिगां नुफेरि जिब जुनारखौथ' नुबाय बहुट खिनटु अब्लाबाबो एखाय माने बेरायनो ए पिलानो माने बेलेग आरो।
औ औ नोंथां औ।
मोनसे माने रंजानाय ओ फैयो माने बिजों थांबा।
औ सैथो नोंथां सैथो।
माने खेनसे थांदावबा माने थांनो माने लुगैबाय थायो माने।
औ सैथो नोंथां माने खेनसे बेरायदावबा थाय बेलेग बेलेग जायगाबो बेरायनो लुगैयो बा मोनसे जायगाखौनो नायफिननो लुगैयो मोजाङै नायनाय जायाबा अहाया आरोना खेनसेयावनो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिबा औ औ।
नोंथाङा माबा मोनसे सोंबावदोंमोन नामा?
आंथ' दायो सोंलु खालामनाया जाथ'बाय खोमा। ओ बेरायनानै जोङो बेरायनायनि सायावनो ओ सावरायदोंमोन नालाय। उम आङो फंनैसो बुंबावनोसै गुसुङैबाबो बुंनो नाजानोसै। ओ एसे एनै मिस्टेक जाबाबो ओ जोंथ' दायो आं जे दहाय फोरमायनाय बायदिब्ला जोंथ' रोखोम रोखोमनि उम मटर गारि एबा ट्रेन एबा प्लेनजोंबो थांनो हायो ओ बा एबा गावनि गाव गावनि बाहनफोर थाबाबो जोङो बेजोंनो बेरायहैनो हायो। दा जोङो हमनाला दा जोङो उम बासफोरजों थांबा फैसा खमावनो मोनहैयो बा जोङो बास गाखोलांबा ओ सानाव गाखोलांबा बिदिनो जोङो लामा सामा बिदिनो उम दंफां लाइफां। ओ हाजो हाला समायना सावगारि नुलांनो मोनो बासजों थांब्ला।
जाबोनो मोनलाङो आरामनो ओमफ्राय ओ खमावनो मोनहैयो।
ओ बि बे मोनसे सुबिदा आरो बेरायहैनायनि बिदिनो रोखोम रोखोमनि ओ थायो ओ दे जेरै आं फोरमायना होबाय ओ दहाय बुंनाय बायदिया मा माजों थांजायो दा जोङो ओ खमसिन फैसायाव मोनहैनो लुगैदोंबा जोङो
औ औ नंगौ नंगौ
आम उन्दुलांनो हायो जोङो आराम मोखां सुलांनो हायो दैनि बेब'स्था दं हासुनो हायो, ट्रेनावनो चार्ज होनो हायो जोङो, फनफोरा एसे बेट्रि खम जाबा गोबां सुबिदा आरो ना नोंथां बे मोनसे बुहुद मोजां बेरायनायनि थाखाय उम आरो बासनि ख्रै आदा फैसा बा खमसिनावनो जोङो मोनहैनो हायो जोंङो अबे बेरायनो लु होदोंबा अबाव जों थांनो लुगैदों आरो नोंथाङा थाइम बासायनो लुगैदोंबाथ' बिरनाबो थांजायो बा एर'प्लेन होननायजोंबो थांजायो बेयो फैसा बुरजा लागोन नाथाय नोंना समा बासाय बासिगोन आरो फोरखो बेफोरखोनो दा आङो बुंस'ना होबाय आंना थाइमाबो जाबाय मोन नोंथां एसे खामानिबो दंमोन, आं दा बे ससेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमा नोंथां गोजोन्थों होनबालाय नोंथां